औ खुलुमबाय नोंथां गिबियावनो
औ औ
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ दा।
आंथ' ओरैनो बोथोराबो गरम नालाय फेननि बारजोंबो बेसेबां थानो फेननि बाराबो गुदुं बिनिखायनो एसे दंफां माने जानि लामायाव दंफां दङ आरो बे दंफां सेरावनो आङो जनानै दं आरो दसे
औ नोंथां आं बो दङ अब्लाबो आं एसे ओरैनो जिरायनानै दङ न' सिङावनो माने बाहेरायाव बो बिदि थाबाय थाजायाना बिराद थाम्फै दङ जों जाहोनाव आरो थाम्फैजों अरजानो गोनांब्लाथाय नोङो बेमारावबो खोख्लै खोख्लैनो गोख्लैनो हायो नङा होमब्ला नोंथां बेनि थाखायनो आङो। फेननि बारखौनो लानानै एसे बिसिनायावहाय गोलांनानै दङ आरो
औ बिदिब्ला नोंथाङा
औ
बिदिब्ला नोंथां औ बुं नोंथां बिदिब्ला नोंथांनि कल खालामनायनि जाहोनखौ आं मिथिनो हागोन ना नोंथां
औ औ नोंथां थारैनो मिथिनो हागोन मानो हाया जानो थ' नोंथां बि बिदिब्ला आङो नोंखौ कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं दिनै नोंजों मानो होनोब्ला जोङो। हा हायावनो जोङो गासिबो खामानिखौनो मावनानै जिउखौ खांगासिनो दङ जिउखौल' खांदों नङा जोङो बेयावहायनो हा सायावनो उजिनानै जों जों दोङो थांनानै गैया होमब्ला बेनि थाखायनो औ बेनि थाखायनो आं नोंथांजों बे हानि सोमोन्दैनो इसे दान्दिसे सम नोंथाङा जुदि आंनो होनो हायोब्ला आं बेनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन
औ हागोन नोंथां मानो हाया। जानो दे बिदिब्ला सावरायना होदो नोंथां।
अब्ला आङो बुंनोसै। बे हा हानि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा हायानो गासैबो।
औ।
थायाल्बालाय बबाव थानो नङा होमब्ला नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
हानि सायावनो गासैबो बुस्थुआनो सोनारजोबो न'? ना बिफां लाइफाङाबो हानि सायावनो थांनानै दङ बा रज'नानै दङ। गासैबो दाउमा दाउसा जिब जुनार मानसि दुमसि गासैबो बे हानि सायावनो जोङो गासैबो गसंथानानै दङ। आरो बेवहायनो जोङो ओ जोनोम जादों। अब्ला नोंथाङा बे ओ बे हानि सोमोन्दै नोंथाङाबो इसे बुंदो।
औ जोंथ' हानि सायावनो जोनोम जादों बा हानि सायावनो जों दङ। हानि सायाव जोंल' गैया हानि सायावनो बुहुमाव जेसे बुस जेसे मुवा बेसाद बा जिब जुनार बे जेसेबां दङ। आरो बेनो माने हानि सायाव दंजोबो आरो। जों दा। बुंनो थाङोब्ला जोंनि हानि सायावनो जेरैबायदि जोंबो हानि सायावनो दं बा जोंनि सायावनो जों थानायनि हा हायावनो दंफां लाइफांबो दं।
औ औ औ।
बै हा सायावनो जिब जुनार दं बै हा गैयाब्लाथ' जों थांना थानो हानाय नङामोन नोंथां।
औ औ।
अब्ला नोंथां आं मोनसे खोथा सोंनोसै। बे हाखौहाय बा बाहायनानै जोङो माबोरैहाय जिउखौ खुंलांदों बेनि सो सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा? मानो होनोब्ला जोङो जोंनि बे हानि सायावनो जोङो नबो लुनानै थानो‌ हादों आबादबो मावनानै जायफोरा आबादारि नखराव थाखाय फैसा बा सा ओ साख्रि मावनाय ओ‌ मानसि गैया बेफोर मानसिफोराबोथ माबा मोनसे फिसा फेनलाबाबो आबाद मावनानैथ जानो गोनां जादों नङा होमब्ला गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय नखरखौ गथ गथायखौ खुङोब खुंनो थाखाय बा ओ फोथांलांनो थाखाय। अब्ला बेनि थाखाय नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होबा मोजां जागौमोन।
औ हाजों जों नोंथाङा मा होनदोंमोन हाजों हानि हाजों
जोंहा एंगारलायनो हायै सोमोन्दो दङ। होनब्लाबो जोंहा जेबो गोरोन थि जानाय नङा ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां हाजों जोङो जोङो आबाद मावनानै जोङो जिउखौ खुंखांनो हायो। बे आबाद ल' नंआ जोङो हानि सायाव जों दुखानफोरबो होनानै जोङो थानो हा यो। जेरैबायदि जोंहा हाजोंनो जों आबाद मावनानै जायो। जेरैबायदि जों माइ आबाद खौ मावो बेसर आबाद मावो बा दंफां लाइफां जेरैबायदि दंफां लाइ फाङाथ' गोबां दंफां लाइफां दं दंफां लाइफांनिबो जों माने जोङो दंफां लाइफांनिबो जों मोनसे बागान खालामनोहायो आरो जेरै दंफां लाइफां बागान। जों बेफोरखौबोथ जोङो गायनानै जोङो थ' बेफोरखौबोथ' जों बे फार फालांगि खालामनो हायो नोंथां?
औ औ।
जेरैबायदि आरो बिबार दंफां बिबार दंफांखौबो जोङो नार्सारि नार्सारि होनो ना? नोंथां बै बिब बार थानाय बा बिबारखौ औ बै फोरबायदिबो जोङो बारायनानै जोङो हाजोंनो जों हा नङाबाथ' जों जों बेफोरथ' जोंनाव जानाय नङा। जों हाखौनो लानानै जोङो हाजोंनो जोङो हानि सायावनो जोङो दंफां गायनानै दंफां गायो बा बिबार गायो बिदिनो जोङो बिदिनो बिदिनो होनांनानै बेफार फालांगि खालामो आरो।
औ बेफार फालांगिल' नङा दाथ' नोंथां मोनसे खोथा बुंनो सानदों जों हानि सायावनो था थानानै दङ जों अबाव दोङो बे हानि सायावनो जोङो न' गिदिर गिदिर लुनानै थानो हायो नङा होमब्ला नोंथां? जोंथ' लांदाङै थानानै जिउ खुङाखै जोङो अखा बांखानिफ्राय राहायारि रैखा मोननो थाखाय जोङो बे हानि सायावनो न'बो लुनानै थानो हादों। आरो जिउखौ खुंनो बो जोङो आबाद एबा माबा माबा मोनसेब्लाबो खामानि मावनानै जोङो बा जायफोरा रां दङ बिसोरो गि दिर गिदिर कम्पानि एब बा दखान गिदिर गिदिर लुनानै जिउखौ खांनो हादों जाय फोराहाय फालांगिरि बिसोरोहाय दुखान उनु बानायनानै बिसोरबो जिउखौ खुंगासिनो दङ आरो जायफोरा आबादारि बिसोरो आबाद मावनानै जिउखौ खुंगासिनो दङ नङा होमब्ला नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ औ आरो गय बागान, थालिर बागान, बिदिनो जोङो बायदि बायदि रा बार बागान, आरो बिदिनो जोङो गोबां बेफोरबायदि बागानबो बानायनो हायो।
नों आं दा नोंथांनि
औ
आं दा नोंथांनि बाथ्रायावनो आं दा मोनसे माने आं नोंथांजों मोनसे बाथ्रा सोंनो नागिरदों आरो दा जिहेथु नोंथाङा बाथ्रा बुंबाय थादों नोंथांखौ आं सोंगोन दा। नोंथाङा बुंनो हायोब्ला बुंदो बुंनो हायाबाथ'
जेबो नंला।
लब लबरनि बारनखौ जों मादै बानायनो हायोबा बाहाना खालामो नोंथाङा एसे फोरमायनो होनो हागोन ना नोंथां?
रब ओ राबारनि बागानखौथ' जोंनिजायहाय बिदि बानायनाय जाया नालाय बेनिखा यनो आङो ओ बागानखौल' नुदों नाथाय माबोरैहाय बेनि राबारनि आबादखौ बानायनाय जायो आङो मिथिया आरो नोंथां। नोंथाङा मिथिगौब्ला फोरमायनानै
आंथ' बिदि नुनोबो थाङाखै बा जोंनि खाथियावबो गैया बि दि आंबो बिदि नुवाखै आरो नोंथां औ।
बेनि सोमोन्दै रायज्लायथ'ला जोङो गुबुन मोनसे खोथायावखौ सावरायदोनि।
औ। बुं नोंथां।
अब्ला दे गय बागानखौनो बुंनोसै आङो बे हानि सायावनो जोङो गय बागानबो बानाय जायो। गिबियावनो जोङो मा गयखौहाय ओ गयनिफ्रायसो गय फिथाइनिफ्रायसो बिफाङाबो जाया होमब्ला? डाइरेक्टथ' जोङो ओ बिदि गय बिफां बानायखानो हाया गिबियावनो जों गय फिथाइखौ जावायग्रोनानै बेनि उनावसो फेंखा बेेर होनानै जोङो गय बिफांखौ फिसा फिसा ओ देरलाङो गोरलैनिफ्राय ओमफ्राय जेनेखवा मानसियाबो जोनोम जागोदानाव फिसा आरो बेनि उनावहाय सानफ्रोमबो सानफा एफा सानफा एफा देरलांबाय थायो। थि बाजि बेफोरबायदिनो बिफां लाइफाङाबो देरलांबाय थाया नङा होमब्ला?
औ नोंथां नंगौ।
गयाबो गिबियाव एसे फेंखाब फेंखाब एरो बेनि उनावहाय बेयो ओ साननैसो थानानै बेबो गिदिर गिदिर बिदि जालांबाय थायो। अब्लाबो जेबो लाबोयो ओ नै बा, थाम फुटसो जायो थाम फुटसो गोजौ जायो अब्ला जोङो बेखौ दाबसे जायगायावहाय लांनानै गिबियावनो जावायनानै दोनग्रो दोनग्रोनांगौ जायो। आरो बेनि उनावहाय जोङो जावायना दोननानै बियो अ जेब्लानो बेयो एसे आरोबाव ब्रै फुटसिम बेयो जेब्लासिम देरो गोजौ जायो अब्ला जोङो बेखौहाय लांनानै बारियावहाय एबा गावनि न'र न'नि साखाथियावहाय जोङो बेखौ गायनानै लानो गोनां जायो। जायो आरोना गायनानै लानांगौ आरो औ औ आरो बे गय आबादखौ मावनो थाखाय जोंनो बांद्राय बेफोरबायदि हासार थासार मुलि बेफोरबायदि ओ रासायनारि मुवा बाहायनांगौ जाया। बियो ओरैनो जायखिजाया हायावनो बे गय बिफांखौ जोङो एबा गय बागानखौ बानायनो हायो आरो। बांद्राय बेफोरबायदि जोङो रां बाहायनानै खरसा खालामनाङा मुलि बाहायनानै होफैनाङा।
औ औ नंगौ नोंथां।
माथ्र' बेखौ एसे ओ देरनायावहाय लागै जोङो एसे जोथोन लानांगौ आरो बेरा होनानै जाहाथे मोसौ बोरमा जानो। हायाथों बेफोरबायदि बिदिनो जोङो एसे जोथोन लानांगौ जायो
औ नंगौ नोंथां
गय बागानखौ बानायनो हायो आरो खननै खनथाम- खनथामावहाय लागै जोङो बेखौ गायस्लायनो हायोबा मोजां जायो आरो। अब्ला लायनो मानसिफोरा बुङो आरो जायफोरा गया गय आबाद बानायो अब्लालायनो फिथाइफोरा जोबोर बहरा-बहरा थायोनो बिदि बुंनाय जायो खो-खोनायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ-औ अब्ला नोंथाङा बुंलायदोलाय आरोबाव बे जोंनि जोनोम बे हायानो जोंनि जोनोमगिरिखौनो बुंजायो नङा होमब्ला नोंथां। बे हायावनो जोङो जोनोमबो मोनदों आरो बेयाव औ
जोंनियाथ दा समा जानानै फैथबाय दा आं नोंथा थाङा जि बाथ्रा आंनाव सो
औ-औ
हा सावरायनो सानदोंमोन बे बाथ्राखौथ आं सावरायनो हाला दा नोंथाङा बिदिब्ला
दोनथनोसै औ-औ बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथनोसै नोंथां।
औ दे नों
दे
उम